हेलौ नों
हेलौ नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ
औ नोंथां आं मोजाङैनो दं नोंथां ओ नोंथ थाङा ओ आंनो आसामनि साहा बागान एबा आबादनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां आं बिदिब्ला आसामनि साहा आबादनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायलांनोसै साहाया रोखोमसे लोंग्रा मुवा साहा बिफांनि बिलाइखौ कल'नि जायखौ खलन खलमबो होननानै मिथियो बेनि हेफाजाबै गुन्द्रा खालामनानै साहा बिलाइ बानायनाय जायो गोदौनाय दैयाव साहा बिलाइखौ होदेरोब्लाबो होदेदोब्लानो दैया जारें जाबोयो आरो लोगो लोगो सरग्राजों गोजा साहानि दैखौ सरनानै जौखा नायनानै गाइखेर आरो सिनि गलायनानै बे लोंग्राखौ बानायनाय जायो सिगाङाव जायगानि सुबुंफ्रा बेखौ ओरैनो सा गोजा बिदि लोङोमोन दानि मुगायाव बेखौ गुबुन गुबुन राहायै लोंनाय जासै जेरै बेयाव माखासे मोदोमग्रा मुवाफोरबो गलायनानै लोंनाय जायो बयबो न'खरफ्रानो फुं समफ्राव बेबायदि साहाखौ लोङो बेबायदि साहा लोङोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो आरो खामानि मावनोबो गोसो जायो साहानि आबादा आसामावल' नङा भारतावनो गोदान इउरपनि सुबुंफ्रासो बेखौ जोंनि हादराव सालायबोदों बेनि जोनोम जायगाया चीन हादराव होननानै बुंनाय जायोब्लाबो आसामनि हाग्रायावबो बेखौ मोननाय जायोमोन भारत हादरनि गेजेराव आसामावनो साहानि बिबांखौ बांसिनै मोननाय जायो बेबायदिनो आसामनि अनगायै खोला भारतनि निलगिरि केरेला उत्तर प्रदेशनि दाब दाब जायगा सोनाब बंग'नि दार्जिलिं, जलफाइगुरि बायदियावबो एसे एसे एसे बिबांनि ओ साहा आबादखौ मोननाय जायो सिगाङाव आसामनि साहा बागाननि बिगोमाफ्रा बांसिनानो गुबुनारियै गाहायै इंराज सुबुंमोन आथिखालाव हादरनि सुबुंनि बा दावगानांगौ जानो हमबाय थेवबो बिनि मावखुलिया कलकातायावसो दङ आरो साहा निलाम खालामग्रा हाथाइखौबो दिनै बोसोरनैसोनिफ्रायसो गुवाहाटियाव फाथिनाय जादों। बेनिखायनो साहा आबादा आसामनि मोनसे गाहाय आब्लाब आबादब्लाबो अब्लाबो साहा आसाम सरका आसाम सरखार आरो आसामनि सुबुंफोरा बेनिफ्राय मोननांगौ आयखौ मोनाखै बेवहाय मावग्रा खामला फोरा बो आसामनि बाहेरानिफ्राय फैजोबनाय। गोजौ थाखोनि मावगिरि मेनेजार बायदि बांसिनानो आसामनि सुबुं। बे बाहेरानि सुबुंफोराबो आसामनि सुबुं बांहोनाय जेंनाखौ बेले बेजे खालामाखै नङा खालामदों नाथाय बिसोर खामलाफोरा मा असमिया राव हारिमुखौ आजावनानै आसामनि सुबुंफोरै ओं सुबुंफोरजों गोरोबफादों। साहा आबादा रासनिक आबाद। जोंनि गैजारिङि आबादारिफ्रा बेखौ मावनो हाया। बुंनो थाङोब्ला बेखौ मोनसे ओं उद्धग होननानैसो बुंनांगौ जायो। बेखौ मावोबो मावोब्ला गोबां रां थुबिल नांगौ जायो। आरो बेवहाय गोबां खामला एबा मावगिरिफोरबो नांगौ जायो। आरो बेजों लोगोसे बायदिसिना जन्थ्र आइजें आयलाफोरबो नांगौ। बेनि थाखाय फोरोंथाइ होनाय आरो फालांगियारि सोलोखौबो नांगौ जायो। सिगाङाव बेगरनिफ्राय फुलि बानायनानै साहा आबाद खालामनाय जायोमोन। आथिखालाव बेगरनि अनगायैबो खलम होनायनि गेजेरजों बिफां खालामनाय जासै। साहा बिफां आरो गुनखौ जौगाहोनो थाखाय थख्लाय आसामनि थख्लाय जरहाटआव मोनसे साहा नायबिजिरसंसालि थावनि फसंनाय जादों। हा दिहुननानै लारि लारि साहा बिफांखौ गायनाय जायो साहाया साया होनो थाखाय साहा बिफांनि गेजेर गेजेर सिरि सारिनि बिफांबो गेसें गेसें नायनानै गायना होनांगौ जायो। साहा बिलाइखौ खाखांनायनि उनाव बिफांनि गुदियाव गोबां हासार होनांगौ जायो। मोनसे बिजौ गांनै बिलाइ थामहिनबा गांनै बिलाइजों खानानै लाबोनाय गोजौनि साहाया लोंनो जुद गोनां आरो ओ गुना गाहाम जायो। बेबायदिनो आं साहा आबाद एबा साहानि सोमोन्दै बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय नोंथां दा नोंथाङा मुलियारि लाइफां निमनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दा नोंथाङा साहा आबाद एबा साहाखौ माबोरै एबा मानो थाखाय लोंनाय जायो बिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायलायनो एबा बियो जोंहा मा मा मुलाम्फा खालामो बिनि माखासे मुलाम्फाफोरखौ ओं आं नोंथांनो फोरमायनो सानबाय। नै जोंखौ भारत बरर्स'नि दाब दाब जायगायाव बे बिफांखौ मोननाय जायो। ओ बे बिफाङा बिफांनि बिलाइया एसे माने गोखा जायो आरोना बे बिफाङा। गोखा बिनिया। ओ जों बे बिफांखौ गोबां मुलियारि खामानियाव बाहायजानायलाय बेखौ मुलियारि हारिनि बिफां होननानैबो होननाय जायो।
जोंनि देहायाव गोबां सावस्रि मुलाम्फाफोरनि थाखाय मिथिनाय जायो ओ निम बिल बेक्टेरिया भाइरास आरो मैखुननि बेरेखायै होबथानायाव गोहोम गोनां खालामो। ओ निम बिलाइआ बिगुरनि बेराम जायफोरो जोङो बिगुरनि बेराम थायोना सनदेरग्रा बेराम बेफोर होबथानायावबो गोबां मुलाम्फा खालामो। जेब्ला जोंनि बिगुराव सिथरफोर जायो एब्ला माबाफोर गारायफोर जायो एबा सन्देरग्रा मानलुनाय बेमारफोर जायो बिगुराव अब्ला जोङो निम बिलाइखौ दैयाव फुदुंनानै बे दैजों दुगैयोब्ला जोंना बिगुरनि बेरामफ्राबो हामो आरो बे गोखानि थाखायनो जोङो बे बिगुरनि बेरामा हामो।
आथिंखालाव गोबां ओ जोंना साबोन मोखाङाव फोनग्रा थाव ओ बेजों लोगोसे मोखां सुग्रा साबोन मोखां सुग्रा मुवा बेसादफोर माने गोनोखोआरि मुगाजों बे निम बिलाइखौ बाहायनाय जायो आरोना गोबां बुस्थुफोरावनो जेरै जोंहा सेम्फुआनो होन साबोन होनानो होन माखासे पाउदार एबा क्रिमफोरानो होन मोखाङाव फुनग्रा बेफोराव जोङो निम बिलाइफोरखौ गोबाङै बाहायनाय जायो आरोोना बे जोंहा बिगुरनि बेरामखौ होबथानायनि थाखायनो बेजों लोगोसे जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेखौ ओ बिनि देन्थाखौ जोङो निम बिलाइनि फिफांनि देन्थाखौ जोङो
बेयाव बाहायबोदों जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बे हाथाइ निम बिलाइनि देन्थाजों हाथाय हुयोबा हाथाइआ मोजां जायो आरो हाथाइनि ओ एम्फौ जानाय एबा हाथाइनि बेरामफोराबो गैया खालामो आरोना बेजों लोगोसे जोङो
ओ
बेखौ जायोब्ला जोंना उदैनि बेराम उदैयाबो जोंनि-जोंनि बेराम थायो नालाय उदैनिखौबो जोङो बे निम
निम बिलाइया जोंनि मानि गोदै बेराम जायखौ जों सुगार बेराम जायोनो बेखौ जायोब्ला बे सुगार बेरामाबो खम जायो आरोना बेजों लोगोसे जोङो सनदेरग्रा बेराम बिगुरनि बेरामफोरखौथ' आं नोंथांनो बुं खाबाय बेफोरखौबोथ' होबथाखायो बेयो ओ निम बिलाइया ओरैबायदि इअ ओ इअगिक थायो जाय इमोन सिस्टिमखौ थुलुंगा हायो आरोना जोंनि मोदोमाव जायखो जाय देहाखौ सनदेन आरो सनदेरनाय आरो बेरामफोरजों बांसिन गोहोम गोनाङै जुजिनायाव मदद होयो। निम बिलाइया गाराय फाहामनो आरो दागोफोरखौ बाङाय खालामनायाव जोबोद हेफाजाब होयोरा होयो आरो बेबायदिनो निम बिलाइया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि मुलियारि बिफां हिसाबै गोबां बाहायबोदों